हेलौ नोंथां औ खोनादों ना नोंथाङा?
अ नोंथखौ खोनानो मोन्दों नोंथाङाबो खोनानो मोनदों ना।
औ खोनादों नोंथां ओ नोंथाङा दायो मा खालामदों?
अ नोंथां दा जनाय जिरायनानै दङ नोंथां नोंथाङालाय।
अ आंबो दायो ओरैनो जनानै दङ नोंथाङा दायो ओ सानजौफुनि ओंखाम जाखांबायमोन नामा।
औ नोंथां जाखांबाय नोंथां नोंथाङाबो जाखांबायबा
आं जाथ'आखै नोंथां दायो।
औऔ नोंथांमोनजों दासान्दि बोथोरा माबायदि नोंथां।
दासान्दिथ' बिदिनोसै आरोना नोंथां जेरै ओ बेबायदिनो सान्दुं दुंलाय अखमबा अखा हालाय बेबायदिसो सोलिगासिनो
औ औ। नोंथां दा सानै जोंनाबो बेबायदिनो सलिगासिनोमोन नोंथां दा होमबाबो दिनैहाय जोबोद सान्दुं दुंना होदों नोंथां।
औ औ नोंथाङा दायो फ्रियैनो दंना होमबा?
औ नोंथां फ्रियैनो दोङो नोंथां।
ओ नोंथाङा दायो फ्रि दंब्ला नोंथांजों आङो मोनसे आयदानि सायावसो सावरायना फैदोंमोन। ओ जोङो जोंनि न'फोरावहाय मा मा जिब जुनारखौ फिसियो एबा जों जिब जुना फिनानै मुलाम
औ।
आ होमबा बेनोसै औ।
औ नोंथां दाथ' जोङो जिब न'आव फिनाय जिब जुनार होमाथ' नोंथां जोंहा अमायाथ' थाथारो नङा होमबा नोंथां?
अमा, दाउ, हांसो, बोरमा, मोसौ नङा होमबा नोंथां? हेलौ!
हेलौ अ' नोंथां आंसो एसे खोनानायाव अ' नोंथां नोंथांनिखौनो नांथा नांथा खोनागासिनो नोंथां। खोनादोना नोंथां?
ओ खोनाबायना नोंथाङा?
औ हेलौ अ' नोंथां आं आं नांथा नांथा खोनागासिनो।
ओ दा